जागोन दे नोंथां
खोनादोंना हेलौ औ खोनादों नोंथां
अ आंबो खोनागासिनो नोंथां
दे खोनादोंबा
उम खोनादों नोंथां उम माबोरै मा खालामना दंमोन नोंथाङालाय मा खालामदोंमोन।
दा दङ ओरैनो दङ।
अ अ मोजांना खबरा नोंथां?
जानो दासानदि गेजेरावनो
अ उम
ओमफ्राय नोंथांनियालाय नोंथांनि खबरा?
आंनाबो गेजेरावनो दंथ'यो नोंथां खबरा उम
बा जोङो दिनै सोलोंथाइनि सायावनो सावरायनोसै नामा नोंथां? सोलों औ सोलोंथाइया माने।
उम
समाजाव मा माबोरै गोहोम खोख्लैयो एबा सुबुं समाजखौ माबोरै गोजौ फारसे दावगो खांनायाव हेफाजाब होयो माने सोलोंथाइ नङाबानो जोङो गावखौ सासे माने राफोद
उम
सुबुं हिसाबै मा माबोरै सिनायथि होनो हा हाया माने सोलोंथाइया जोंनि जिउआव मानो गोनांथार बिनि सायावनो सावरायनोसै नामा नों
औ जायो नोंथां जोबोद मोजां आइदिया
औ औ औ माने सोलोंथाइआथ' दानि जुगाव इम्परटेन्टथार ना नोंथां उम
अब्ला उ अब्ला नोंथाङा सानोना जोबोर न ना गोनांथार होननानै नोंथां सोलोंथाइखौ।
नोंगौ
उम
उम
जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआव सोलोंथाया माबायदि गोहोम खोख्लैयो नोंथां?
औ जोंनि सानफ्रोमबोनि जिउआवथ' जोङो माने सोलोंथाइ नङाबानो जों थांनानै थानो हायि बायदि जादों आरोना नोंथां
उम
हेलौ जोङो माने सोलोंथाइ गैयाबानो जोङो म माने दाबसे जायगायाव थांनोबाबो गुबुन मोनसे दाबसे जायगायाव थांनोबाबो जोङो सोलोंथाइखौ नांथागोन आरो ना नोंथां
नंगौ नंगौ दाथ' आरो बिगियान मुगा।
औ औ औ
बिगियाननि दावगानायनि मुगा
औ माने
दा बे दावगानायनि मुगायाव औ माने सोलोंथाइ गैयाब्ला जों सोलिनो थांनानै थानो जोबोद गोब्राब आरोना।
औ औ नंगौ माने दाथ' नोङो सासे माने सोरबा गुबुन जायगा दाबसेयाव बेरायनो थांगोन सोर- बा बबेबा मोनसे जायगायाव माने जोङो बेरायनो थांबाबो सोलोंथाइखौ नांथारगौ आरो ना नों- थां माने दा नोङो मोनसे मोनसे जायगानि नामखौ फरायनां गौ फरायनो रोङाखै एबा सोरनावबा सोंनांगौ सोंनां सोंनांगौनि थाखायबो जोङो माने सोलों- थाय नांगोन आरो माने बिसोरजों माबोरै जोङो रायलायनांगौ सोरबा माने गुबुन भाषानि सुबुं थायो दा इंलिस हिन्दी रायलायनो रोंनांगोन एबा गुबुन भाषा रायलायनो रोंनांगोन दा माने जोङो बेजोंबो जोङो गावनि सोलोंथाइखौ लानायनि गेजेरजों जोङो माने रायलायनो हागोन आरो ओमफ्राय दा जोंथ' सोलोंथाइ होनोबा जोङो उन्दै बैसोनिफ्राय लानांगोन आरो सोलोंथाइखौ ना नोंथां उन्दै बैसोनिफ्रायनो माने जोङो जेब्ला थाम ब्रै बोसोर जायो बे बोसोरनिफ्रायनो जोङो माने बैसो उन्दैनिफ्रायनो सोलोंथाइ लाबोबाय थानांगोन आरो कन- तिनिउ माने सोलोंथाइखौ जोङो गेजेर ससेयाव आ- द्रायै दोनथ'बाबो जोङो सोलोंथाइखौ लाजोबनो हायाबाबो सासे जाफुंसार सुबुं महरै दानो हाया नोंथांना आरो दानि जुगावथ' जों जोङो सरखारि साख्रि एबा प्राइभेट साख्रि मावनोबाबो जोङो सोलोंथाइ नांथारगौ ना नोंथां‌। औ औ माने दाथ' जोङो क्लास ओइट पा- सनि साख्रिनि सरकारि साख्रिनि सार्टिफिकेट बियो क्लास टेननि साख्रिनि माने सरकारि साख्रिनि सा टिपिकेट बियो आरो बेजों लोगोसे जोंहा ओइच एस नि पास- साख्रिनि सार्टिफिकेट बियो आरो डिग्रि लेभेलनि साख्रिनि थाखाय डिग्रि लेभेलनि सार्टिफिकेट बियो आरो जोंहा मास्टार लेभेलनि सा- ख्रिनि थाखायबा मास्टार लेभेलनि डिग्रिनि सार्टिफिकेट नांगौना नोंथां आरो जोङो माने गिदिर गिदिर माने स्कलार एबा रिसार्च लिरगिरिफोरनि थाखाय बा जोंहा डक्टरेट गुबुन गुबुन रोखोमनि माने सोलोंथाइ नांगौ जायो आरोना नोंथां माने आरो सोलोंथायआवनो गोबां रोखोमनि माने आयदाफोर हाबनानै दङ सोलोंथाय याव दा जोङो।
सोलोंथाइ गैयाब्ला माने जों जेबो बाथ्राखौ
औ दा जोङो सोलोंथायाव सोलोंथाइखौ जोङो लिरनाय फरायनायखौल' जोङो सोलोंथाइ होननानै बुंनो हाया आरोना नोंथां हेलौ औ जोङो माने सोलोंथाइ होनोबा जोङो। औ खोनादों। माने औ जोङो सोलोंथाइ होनोब्ला लिरनाय आरो फरायनाय खौनो जोङो सोलोंथाइ होना आरो ना। नोंथां बेजों लोगोसे जोंहा माने जोंनि केरेक्टार दानायखौबो जों हमफानो हायो आरो ओ माने उन्दै बैसोनिफ्रायनो गावनि केरेक्टार माने हेबिटखौबो दानानै लाफानांगौ आरो माने दा जोङो। माने सनमान होनो रोंनांगोन गुबुनखौ सनमान होनो। रोंनांगोन गुबुनजों रायलायनायाव मोजाङै रायलायनो रोंनांगोन आरो। जोङो मिथिंगाखौ अननो रोंनांगोन आरो ना नोंथां। बेबो मोनसे सोलोंथाइ उ औ औ माने बियो माने सुबुंखौ सासे राफोद राफोद हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना? हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ हेलौ हेलौ खोनादोंना नोंथां? हेलौ